औ खुलुमबाय
औ
मा माबोरै दं नोंथाङा?
औ दङ आं थिगैनो दङ। जनानै दङ औ
गोजोन हर नोंथां।
औ गोजान हर गोजोन
दा आङो नोंथांखौ ओ मानो कल खालामदों होनना बुङोब्ला नोंथांजों आङो दान्दिसे सम सावरायनो थाखाय आङो नोंथांखौ माने कल खालामनाय जादों आरोना नोंथां।
औ औ नंग
दा सिगांग्रो बाथ्रा आं नोंथांजों मानि सायाव सावरायगोन होनना बुङोब्ला जोङो दा फरायसा सम खौ बा फरायसा जिउखौ लानानै सावरायगोन आरो ना नोंथां। खोनादोंब्ला औ दा सिगांग्रो बाथ्रा आङो फरायसा समनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों दा फरायसा समा जाबाय सासे सासे सुबुंनि जिउ दाव बायनायनि बयनिख्रुइबो गोनांथार। नङा होमब्ला नों
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
समायना आरो बेसेन गोनांबो सम नङा ओमब्ला नोंथां? फरायसा समा बे बे स समखौ सुबुं जिउनि गोदान आबाद मावनाय बोथोर एबा गुदि बिन्दो होननाबो बुंनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ औ।
जेरै आबादाव मोजां खोथिया फोनाय ओ फोब्लासो इयुनाव मोजां फसल मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
दिनो फरायसा समाव मोजां बैक्षआबो मोजां कला आरो सोलों थाइ मोनब्लासो माने स सुबुङा इयुनाव सासे से गोख्रों आरो साखोन सिफुं माने साखोन-सिखोन सुबुं जानो हायो आरोना नोंथां। खोनादोंब्ला औ मा होनो फरायसा फरायसा समा केबल बिजाब फरायनाल' नङा नोंथां। बेयो इयुन जिउखौ दानायनि मोनस से गोलाव नाजानाय आरोना नोंथां। खोनादोंब्ला दा फरायसा फरायसा समनि गाहाइ सिमां आरो गावनि दायथ'फोरखौ एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथ थांनि सेराव आङो।
औ औ फोरमाय जागोन।
फरायसा समनि गाहाइ खामानियानो जाबाय गियान बुथुमनाय आरो सोलों
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
सासे मोजां फरायसाया माने आङो ओ फ-सासे मोजां फरायसाया माने दायत त'फोरखौ मानिना सोलिनांगौ। नङा ओमब्ला नोंथां? नंगौ दा दायत'‌ बुङोब्ला सासे फरायसानियाव गियान थानांगोन बा गियान नागिर नाय नङा होमब्ला नोंथां? दा बिजाब नि सोलोंथाइजों लोगोसे बाहेरा जिनिस बिगियान माने बायदि-बायदि समाजारि गियान बुथुमनाया फरायसानि गाहाय खामानि नङा होमब्ला नोंथां दा अनु साासन-अनु साासना जाबाय फरायसा जिउनि गाहाय माने खारथि बा गाहाय खन्थि नंङाओब्ला नोंथां नंगौ थि समाव फुङाव सिखारनाय सोलोंसालियाव थांनाय फरायसालियाव थांनाय आरो समखौ मोजाङै साम लायनायानो जाबाय फरायसाफोरनि देरहासारनाय नङा होमब्ला नोंथां नंगौ गिदिरफोरखौ मान खालामनाय नङाओब्ला नोंथां फरायसा समाव फोरोंगिरि फोरोंगिरि आइ आफा गेदेर गोलाव नोंनि बाय बाहागि गामिनि गेदेर गोलाव सुबुं फोरखौ मान होनाया सासे मोजां फरायसा दानि गाहाय आखुथाय स्थाय आरो ना नोंथां दा अननानै नोंथाङाबो आंनो माने फरायसा समनि फरायसा जिउनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो-थारैनो आंबो नोंथांनो फराय सा जिउनि फारसे फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन थारैनो दा फराय सा जिउआ सासे सुबुंनि जिउआव बयनिख्रुइबो मोजां गोनां आरो गोस खांथाव सम नङा होनबा बे समाव आ गावनि उनखौ दा नुनो थाखाय गियान आरो रोंगौथिखौ आरजिनानै लायो नङा होमबा थिग बेबादिनो ओ गियान आरो रोंगौथि ओ आरजि लानो थाखाय फरायसा समाव गोदान-गोदान बिजाब बायदि-बायदि रोखोमनि बिजाब बिगियाननि बायदि- बायदि गियानजों सोलोंनो मोनो नङा होमबा थिग बेबादिनो बे समाव मेलेमारि आरो गोसोआरिफोरा थिग थिगनो थानाया गोनांथार नङा होमबा बेबा बे औ औ थिग बेबादिनो ओ फरायसालि एबा फरायसालिमायाव गोबां मोजां लोगो दाफुंनाय जायो नङा होमबा जों उम फरायफुबाय थानाय समाव होनबा फरायसा जिउआव हाय ओ हानजायारि खामानि फोर जेरै लोगो जाज्लायना जोङो सावस्रि मोसानाय मेथाइ रंजानाय फरायनाय बायदि बायदि जों खेला गेलेनाय फराय बे खामानिफोरखौ जों फरायसा समाव मावफुंनो हायो नङा होमबा जरै हाय फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय समाव जोङो नेमखान्थि खायसे नेमखान्थिखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगौ जायो नङा होमबा जेरैहाय सम बायदियै जोङो फरायसालियाव थांनाय फरायनाय लिरनाय आरो आनजाद हैनाय बायदि बायदि नेमखान्थि जादों फरायसा समाव मोननो हायो नङा होमबा इयुननि थाखाय औ औ बेनि बेखायनो इयुननि थाखाय गावनि जिउनिखौ सायख खनानै लानांगौ जायो फरायसा समावनो आं उनावहाय दे उनाव माबा साख्रि मावगोन मोजां मानसि जागोन होननानै फरायसा समावनो साननांगौ जायो एबा थानानै लानांगौ जायो
औ सै
जेरै औ औ जेरै जोंहा फरायसा समाव गोबां रोखोमनि जेंनाबो जोंहा नुजायो जें आ बायदि ओ रोखोमनि थायो जेरैहाय आनजादनि थाखाय थासारि फैनाय नङा होमबा आनजाद फैनाय ओ फरायनो आरो गेलेनो समखौ थि फारियै बाहागो खालाम नङा होमबा। थिग बेबादिनो फरायसा जिउआव माखासे मानसिखौ समाजनि मोजां सुबुं महरै दाफुंयो नङा होमबा। बे समाव ओ खालामनाय खस्थ'आ इयुनाव गोजोन लाबोनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
खस्थ' खालामोब्लासो जों उनाव ओ बेनि फिथाइखौ मोननो हायो नङा होमबा।
हायो हायो मोननो हायो सैथो।
औ थिग बेबादिनो फरायसा जिउआव जों बायदि बेबायदि खामानि मावनो हायो जेरैहाय ओ जोङो फरायसा सासे मोजां फरायसा जानोबा जोङो ओ सा-फोरोंगिरि एबा फोरोंगुरुफोरखौ मान होनो रोंनांगोन नङा होनबा औ थिग बे औ औ। ओ बेनि गेजेरजों जोङो सम बायदि सासे गोग्गो फरायसा जानो थाखाय जोंहा ओ सम बायदि जों अ हराव फरायनांगोन नङा होमबा। गोनांथि बायदि फरायनांगोन। औ थिग बेबादिनो सासे फरायसा जानो जोङो निसा बुस्थुफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगोन नङा होमबा। जायनिखि जों निसा जौ जुवा जों थायोब्ला गफबनानै थायोब्ला सासे फरायसानि जिउया ओ बायफ्ले लांगोन। एबा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। बेनिखनो बेनिखायनो जेसे जों फरायसाफोरा जो-जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगौ एबा जानगाराव थानांगौ निसा जाथिय बुस्थुफोरखौ लानायनि जानगाराव थानांगौ। थिग बेबायदिनो सासे फरायसा जानोबा ओ जोङो मोजां खामानि मावलांनांगोन अरायबो नङा होमबा नोंथां गेदेरखौ मान होनांगोन सासे फरायसाया मोजां फरायसा जानोब्ला उन्दैखौ अननांगोन गेदेरफोरखौ मान होनो रोंनांगोन बायदि बायदि गियाना सासे फरायसानि जिउआव थाथारनाया गोनांथि एबा ओ अननानै औ गोनांथार थि बेबादिनो नोंथाङाबो फरायसा जिउनि फारसे एसे आंनि फोरमायबावनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां दा फरायसा समाव फरायनायजों लोगोसेबो माने सावस्रि आरो खेला गेलेनाय गोबां माने आयदाफोर थायो आरोना नोंथां दा फरायसा फरायसा समाव खालि बिजाब फरायनाय सायावल' गोहो होब्ला जिउआ जावलाङा नङा होमब्ला नोंथां मोजां गोसोनि थाखाय मोजां सावस्रि गोनां माने मोजां सावस्रि गोनां खामानि जेरै दोरोङारि खेला गेनाय नङोमब्ला नों दान फरायसा ओ साफ्रा सोलोंसालिनि उनाव गामिनि दोरोङारि खेला जेरै कुथु गेलेनाय गिला गे गेलेनाय फुटबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय बायदिसिनाखौ गेलेनांगौ जाय मोदोमनि सावस्रिखौ गोख्रों लाखियो आरोना नोंथां दा हारिमुवारिनिबो हारिमुवारिनिबो गोबां बाहागोफोर थायो दा जेरै बेवहाय बैसागो फोरबो थायो बैसागो फोरबो फालिनाय दानाय लुनाय सोलोंनाय एबा हारिमुवारि गान रोजाबनाय मोसानाय बाहागो लाब्ला माने फरायसालिनि माने फरायसानि गोसोआ माने गोजों आरो खला मा होनो कलाबारि जायो आरो ना नोंथां दा
ख उथार
जारि हेफाजाबबो माखासे दङ फराय ओ फरायसानि जिउआव माने फरायसाफोरा समाजाव थांनानै थाग्रा माने सासे अंग' आरो ना नोंथां दा बेनिखायनो गामि आरो समाजनि थाखायबो फरायसा समनिफ्रायनो माखासे दायथ थानाया गोनां आरो फरायसाफोरा मा होनो बेवहाय दायथ होनना बुङोब्ला फरायसाफोरा हेफाजाब होनाय माने हेफाजाब होनाय होनना बुङोब्ला गामिनि आबाद मावनाय सम जेरै सोराबा म हाव बा नखरनि अमा दाउ फिनाय बा फिसिनाय खामानियाव बिमा बिफाखौ एसेबाबो हे हेफाजाब होनाया फरायसानि माने गावसोरनि नियम बा जोंजों फरायसाफोरनि नियम आरोना नोंथां।
औ नंगौ- नंगौ -नंगौ।
माखासे साफायनाय खामानिबो थायो बेयाव। गामि एबा माने सोलों सालिनि साफायनाय जेरै- बेराम-आजार जाबा सुबुंफोरनो हेफाजाब माने होनाय आरो दुख दुखु गोनां सुबुंफोरखौ अन्नाय। अन्नाया माने फरायसा जिउजों समायना खालामो आरोना बेबायदिखौ। खालामला दा माखासे नोंथाङा बुंलांबायबो माने दानि गोदान जुग आरो बाद बा बेखौबो जोङो नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां दानि गोदान माने ओ बि गियानारि जुगाव माने फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि लामाया माने आसान जाबायब्लाबो माने माखासे बेयावबो गेदेर बादाफोर थायो आरोना नोंथां। दा बादाफोर होनना बुङोब्ला नों मबाइल आरो मबाइल गेम नङा होमब्ला नोंथां दानि फरायसाफोरा मबाइल गेम, भिडिअ गेम एबा ससियेल मिडियायाव गोबां सम गारनानै गावसोरनि बेसेन गोनां फरायसा समखौ नस्थ खालामो। बे बेसादफोरनिफ्राय गोजान ओ माने थाबाय थाब्लासो गियाननि लामाया गोजों जागोन आरो ना नोंथां। माने। बेयाव आरो माखासे। गाज्रि संग थायो फरायसा समाव गाज्रि संगआव हाबब्ला जिउ दावबायनाया माने लासै-लासै जोबलां आरो ना नोंथां। बेनिखायनो मोजां लोगोफोर सायख' सायखनानै बे सायखनानै थानायाबो गोनां आरो ना नोंथां दा। बेनि गेजेरजोंबो। ओ आङो फोजोबनायनि गेजेरजोंबो ओ मोनसे। से सुंदयै बुंनो सानदों फरायसा समा जाबाय जिउनि बयनिखइ। ख्रुइबो समायना आरो गोसोआव जेबो माने सान्थि सिन्था गैयै माने। गोजोन सम आरोना बे सम। बेखौ जेब्ला सासे सुबुं बुङा नागारलाङो। बे बोसोरफोरखौ रावबो रां रुफ। फाजों थिन खालामनो हाफिननाय नङा आरोना नोंथां। दा बेनि गेजेरजोंनो। जोंनि बडफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फरायसा समनिफ्राय। फ्रायनो गोख्रों गियान लानानै। इउनाव बर हारिनि थाखाय गेदेर बिगोमा दोनलांदोंमोन आरो ना नोंथां। माने सासे फरायसा हिसाबै। बय जोंबो समखौ मान होनानै गोबां माने नोंथां गोबां। माने मोजां माने। सोलोंथाइ लानानै गावसोर। सोरनि नखर समाज आरो बर हारिखौ गोख्रोङै आवगायलांहोनो थाखाय नाजानाय।